ल द
औ खोनादों नोंथां औ खोनाबाय।
बा जों दायो एसे मोननैसो बिथिंनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा!
हो हेलौ औ खोनाबाय औ खोनाबाय दासो औ नोंथां। औ खोनाबाय।
बिदिबा जों दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै
दावबायनायनि सायाव औ सावरायजायो नोंथां औ
औ । बिदिब्ला जों एसे नोंथांनिफ्रायनो जागायजेननोसै बा नोंथाङा जोंनि ओ जोंनि बे रायजोआव आसाम रायजोआवनो बबे बबे जायगायाव थांखो? आरो बै जायगानि जा जारिमनारि जायगा बा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जायगा दं नायथावना बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा ।
ओ दावबायनो होनोबाथ' आङो दासिमबो बेबायदि जारिमिनारि जायगा बा बबबा आसामनि एसे गोजान बाहेर जायगा बेफोराव माने आं थांफेराखै आंथ' जायगायावनो थायो ओमफ्राय जेरावबो थांफेरनाय जायाखै आरो आं नोंथां।
नंगौ ।
ओरैनो जायगानि खाथि खाला पार्कफ्रावल' बेरायनाय जाबाय आङो माने जेरै ओ क'क्राझार । जोंनि गौरां देरबिल ओमफ्राय दिप्लाय आं माने बेफोरावल' बेरायनाय जादों आरो दासिमहालागै ।
नंगौ नंगौ नोंथाङा नोंथाङा बिदिबा आंनो एसे फोरमायदो नोंथांनि त' बे जायगाफ्राव दिरबिल होनना बुङो ।
औ धेरबिल औ
बिल आरो बावखुंग्रि हाजो ज
बावखुंग्रि हाय
गौरां बे गौरां पार्क बे फोरनि जारिमिनारि जाथायथ' दंना नोंथां? बेफोरथ ओरैनो जायाखै नाम बेबायदि मुं मोनाखै बिथां मोनहा
अ आं बेफोरनि सिङावथ' मोजाङै बारा मिथियालै नोंथां माने आंवो आं थांनानै ओरैनो बेरायहैनायल' आरो नोंथां औ औ
बिदिबा नोंथाङा बुंदो धिरबि बिलफ्राव मा मा दं होन आरो बावखुंग्रि हाजोआव मारै मारै जोंहा बे बावउखुंग्रि हाजोनि मेला जायोना गाखोनाय बैसागुआव बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो बिदिब्ला ओमफ्राय आंङो एसे बिसोरनि जारिमिनारि खोथाफोरखौ आं एसे मोनथिगौ आरो ना आं बांद्रायबो मिथिया आं बेखौ खौ उनाव फोरमायनोसै नोंथाङा दिरबिलावहाय मा जायो बा बेयाव जों माबोरै बेरायनो हायो बा ओै जोंहा बावखुंग्रियावहा जों माबोरै गाखोयो मा मा जों रंजानाय बाजानाय नाय खामो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा
औ ओरैनो थ' नोंथांदों आं जोङो बावखुंग्रि हाजोआवहाय बैसागु फोरबोआवल' गाखोह हैनाय जाख नोंथां बेयाव बैसागु फोरबोआव माने फस्टिभेल फेस्टिभेल खालामनाय जायो ओमफ्राय बैसागु फोरबोआव बेवहाय बादायलायनायबो जायो ओमफफ्राय बैसागुनि बे संक्रान्ति संक्रान्ति खालि बेवहाय माने हाजोआव हाजो गोजौआव मन्दिर दङ बेवहाय खुलुमहैनो थाखाय बैसागु बोथोराव गाखोनाय जायो आरो नोंथां। औ बिनिफ्राय ओै जाय होनो जोङो देर बिलाव बेरायहैयो गेजेर गेजेर माने बेफोराव बे दधेर बिलाव बेरायहबा माने गोसोखौ थाजिम मोनो खोलो खोलो बार बारो गुसुनो आबहावाया ओजोंहाय मोजां ओमफ्राय माने सान्थि मोनो आरो दसे दसे बेरायहैयोब्ला।
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा एसे बे गौरां पार्कनि एसे जारिमिनखौ मिथिदों होनना बुंदों ना नोंथाङा एसे फोरमायदों नामा नोंथां।
आं गौरांनियाथ' बे गौरां पार्क ना गौरां दैसा जिङाव थानाय नङाबा बेयो?
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
गौरां दैसा जिङाव थानायखाय बे गौरां पार्क नामा आं बिदि नासो मोनथियो आरोना बेखौ
औ
बेबायदिनो आंनि जे बे बावखुंग्रि ओ बेबायदिखौ आं एसे मोनथि गौ आरो ना ओ सल' ह माने गोदोनि औ जेरै बे जाय जायगा बावखुंग्रि हाजो दं बै जायगायावहा गोदो गोदायो जोंनि बर' सासे ओ माने रायजो खुंग्रा दंमोन आरो। बेयावहा राजा दंमोन सासे आरोना ओमफ्राय बे राजानि फिसाजानो जाबाय दिप्लाइ होननाया नोंथां मोनथिगौ खोमा दिप्लायनि मोनसे बिल दङ आरो बिलो।
औ दिप्लाय औ नंगौ नोंथां औ।
बे दिब्लाय ओ बे सिखलानि नामा रास राय राजखुंग्रि आर ना। बेेराजानि फिसाजोआ राजासखुंग्रिया बेनि मुङा जाबाय दि फ्लाय बे औ दि दिप्लाइआ सासे सानथ्रि गाहायखौ गोसो थोयोमोन आरोना मोजां मोनोमोन आरो बेबायदि जेबो गावनि ओ राजखुंगुर ब बानायनो बेबायदिमोन आरोना नंगौ। थ बे राजखुंगुरा जाय राजखुंगुरखौ बिथाङा ओ मोजां मोनोमोन बा बेबायदि खालामोमोन बियो दावहायाव थांनायावहा दावहायावहा बिथाङा मुंख्लं जायो आरो।
अ सोरजों ओ नोंथां सोरजों दावहा जानो जेनेबा
बे दावहाखोथ' मोनथिला नाथाय बे दावहा जादोंमोन आरो गोदोथ' दावहा जालायबाय थायोमोन नालाय बेबायदि बा दाबो जायो ओ जे गावनि रायजोनि सावहा रायजोखौ संरैखा खालामनो थाखाय बा बासायनो थाखाय बिथाङा गावनि जिउ ब बावउसोमबाय आरो ना ओ बेनि औ बेबायद बेयावहा बिथाङा दिप्लाइआ जोबोद दुखु मोनबाय दुखु मोननानै बिथाङा बे हाजोआव खारखोलांबाय आरो ना खारखो खारखो थांनानै गोजौआव थांनानै बिथाङा गावनि जिउखौ बाउसोमहैबाय आरोना बाउसोमो आरो माने थैजासिम बिथाङा बेयावनो थायो आरो बाउबाय आरोना गावनि जिउखौ बेख ओंखायनो ओ बे खुंग्रिमोन नालाय बियो राजखुंग्रि बेखायनो गावनि देहाखौ बा गावनि जिउखौ बावबाय नालाय बेखायनो बावखुंग्रि आरो बे हाजो इनि मुङा बिदि होनना मोनथियो आरोना आङो बावउखुंग्रि होननानै दा बेहायनो मोन्दिर दं गोजौ हा जौहा बेबायदि आरो बेखौनो जोङो जोंनि बर' रायजोआ फोथायनाय दं जे बोसोरै बोसोरै बेयाव जुदि गाखोयोब्ला ओ कोन्टिनिउनो ओ कोनटिनिउ बे सांदोंमोन
खन खेबथाम होननाय खोनादों नोंथां औ खनथाम गाखोयोबा माने गोसोनि साननायफोरा जाफुङो
जाफुङो औ बेबायदि बेयाव मोन्दिरावहाय खुलुमहैनांग' बेखायनो बैसाग गुनि बा सैथो मासनि जोबथा सानखालि बैसागुनि से थारिकनि सिगांखालि मोस थुखैनायनि सिगां खालि ओ थिखांनाय बे खालि गासैबो बर' राइज
नोंथां औ
बे खालि बुरा गासिबो गाजा गोमजा खाम सिफुं जथा सेरजा बेबायदि लां नानै गावबा गाव हानजा हानजा थांनानै बोराय बेन्थ' बुरैफोर बा सिख्ला लाइमोनफोर गथ' गथाय गासिबो गावनि मेथाइ खननानै बैसागु रंजानायजों लोगोसे बे बावखुंग्रि हाजोआव गाखोहोयो आरो। नोंथां औ आं बेखौ मिथियो आरोना बेबायदि होननानै नाथाय बेसेबां सैथो थो बे खोथाखौ आं बुंनो हाया आं बेखौल' खोनानाय खोथाखौल' बुंदों आरो।
औ जायखि जाया नोंथांनिफ्राय बेनि जारिमिनखौ खोनानानै मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ।
नाया सिख्लाब बे राजखुंग्रिमोन आरोना बेयो दा बिथांनि मुङावनो बे बिलोबो दं मोनसे दिफ्लाय बिलिरनाय। नङा हबा बे धिरबिल खाथियावनो दं नामा एसे नंगौ। औ बेबायदि आरोना नोंथां। ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा अ बे बावखुंग्रि हाजो ओरै बेसे साइदआव आरोना। जोंहा बे ओ जोंनि बड'लेण्ड बड'लेण्ड पेराग्लायदार्स मोनसे दं ना। अगनाजेसन मोनसे फसंथान दङ औ पेराग्लाय इंबो जायो।
औ बे हाजो बावखुंग्रि हाजो सेरावनो औ।
औ बेखौ ओ दां दांथुुर दांथुफुर होनना बुंङो नामा?
औ दांदुफोर हाजो नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां।
हाजो औ बेहाबो सल' दङमोन नामा नोंथां?
मिथिया दे नोंथां बे दावदुफुरनि सल'खौ। नाथाय आं बेखौ मोनथियो जे बे ए पेराग्लायदिं जानाय बेनिफ्राय गाखोनाय पेराग्लायदिं खालामनाय हाजोआ बेखौ दांदुफुर हाजोखौनो बुंनाय जायो। दांदुफुर औ दाउ दाउ दुफुर ना दांदुफुर मोन दांदुफुर दांदुफुर औ दांदुफुर ओमफ्राय खाथियानो बावखुंग्रि गोजौआ औ। बेबायदि आरो ना नोंथाङा। बे जोंनि गोदोनि बर' रायजो। बा बर' हारिनि सुबुंफ्रा बेहायनो गोदो गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबोबाय थानाय आरोना बियो। बेफोर गासैसिबो जों नुयो आरो बे बे धिर बिलोआव बो थांदों आं खेब खेबसे थांदों आरो खनसेल'।
औ देर बिलाव औ औ।
बेहायबो थांना मोजां नाङो। आरो बार खोलो खोलो बारबाय थायो। आरो खाथियावनो माइ माइनि आबाद मावोना? खाथियावनो बेफोरजों औ जोबोद मोजां नुयो आरो बेफोरजों। आरो से नाव बो जावनाय जायो नाववाव गाखो नो हा
औ
जोबोद गिदिरथार आरो गोबां रोखोमनि दाउफोर नुनो मोनो बेहाय। गोदान गोदान दाउ ओ माइग्रेटरि बार्डसफोर फैयो नालाय। गुबुन गुबुन बोथोरावहा औ गुबुन जायगानिफ्राय बा गुबुन हा दोरनिफ्राय फैनाय दाउफोरखौ नुनो मो ननाय जायो आरो। ना नंगौ बेबायदिनो जोंहा गोबां बिलो दङथ' आसामावहा जोंनि हादोरसायाव गोबां बिलो दङ।
औ आंथ' बेखौ मिथिया नोंथां आं आं दा जाखिनि
नंगौ नंगौ नोंथां एले जोंनि आं मोनसे आरो बिलोनि मुं लानोसै बिदिबा। बे जोंनि गुवाहाटि नोगोरमायाव थानाय गोदिर मोनसे बिलो दङ जायखौ बुङो जोङो ओ दिपर बिलो होननानै। औ दिपर बिल होनना बुङोना बा जों बर'आवहा बेखौ बिलो होनबाय आरो ना। दिपर बिलो। बेयो जाबाय जोंनि आसामनि मोनसेल' नायल' जाल' मोनसेल' रामसार साइदार ब्रा औ रामसार साइद खौ संरैखा खालामो आरो। बे इरान हादोराव हा मोनसे जायगा दं रामसार होननाय बेरामसार जायगायावहा बेख खौ एग्रिमेन्ट जादोंमोन आरो ना गोदो। ओ बेबादि ओ बिलोफोरखौ जों संरैखा खालामनांगौ होननानै बुहुमनि मोजां दाब दाब गासैबो बिलोखौ ओंखायनो बेखौ साइडफोरखौ बाहायनाय जायो। ओंखायनो जोंनि आसाम हादोर सायावहा मोनसेल दं। बे नायल' जाल' मोनसेल' रामसार साइद होनबा जों बे दिपर बिलोखौ होनना बुङो। आरो बेहाय मानोना बे बिलोआ जोबोद गिदिर थार। आरो बे नाय गोबां रोखोमनि बायदिसिना रोखोमनि नों नोंथांङा दाउ नुनो मोनो आरो ना। गोबां रोखोम रोखोमनि दाउ नुनो मोनो ना दं। औ बेखौ संरैखा खालामनांगौ जायो आरो दा बेखौ होनै नो रामसाय साइद बानायनो होदों। आरो गोबां दं ओ बेरायनो थांबा मोजां मोनो नंङा होमबा?
औ गोसो औ गोसोखौ सान्थि मोनबोयो औ।
आरो बेबायदिनो नोंथां। जोंनि ओनसोलावथ' गोबां बिथांमोननि ओनसोलथिंबो हाग्रा-बंग्राफोर दंलाबायो। दा जोंनि ओनसोलावबो दं जिब जुनार। नाबो नुनो मोनो। आरो बे जिब-जुनारफोरखौ नुना ओ जोंङो गोबां सोलोंथाइबो मोनथियोबा मोनथिना आखुथायाइफोरखौ मोनथिना मोनो। आरो जाय जायगायाव दंबायदों बिथाङा बै जायगानि मान मानसिफोरनि आखुथाइफोरखौबो समाजनि नेम खान्थिफोरखौ मोनथिना मो
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ नंगौ दे बिदिब्ला नोंथां ओ जोंहा समाबो जाबाय औ औ दे गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां